औ नोंथां
नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादोंना?
औ खोनादोंमोन नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दायो ओरैनो बारान्दोयाव जिरायनानै दंथ'यो
उम ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो जाखांबाय नोंथां
औ औ
औ दा नोंथाङा फ्रिबा आनो नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हरदोंमोन
औ सावरायनो हागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दंथ'यो।
औ दा आयदानि मुङा जाहैबाय फ्रेन्डसिप बा लोगोरि
औ
दा नोंथाङाखौ जागायदो नामा?
औ लोगोरि होनबाथ' माने ओ माने नोंजों थाफानाय बा नों उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोननाय बे सुबुंखौ जोङो बुंनाय जायो जाय माने नोंजों सावरायनायाव गेलेनायाव रंजानायाव जाय माने माने गुबुन लोगोआथ' गोबां गोबां लोगो थायो नालाय खिन्थु माने लोगोरि होनबा माने नोंनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन लोगोखौ बुंनाय जायो जाय माने बांसिन माने नोंजों थाफायो बा नोंजों सावरायनायाव गेलेनायाव रंजानायाव जेरावखि जाया मानो
बे सुबुङानो ज बांसिन थाफायो आरो माने गुबुननिख्रुइ एसेबाबो बारासिन बेखौनो बुंगोन आरो लोगोरि होनबा जोङो माने लोगोरिया जोंनि थाखाय माने गोनां आरो जिउआव मानेखि जुदि लोगि गैयाब्ला नों माने गोसोनि साननायखौ सोरनो फोरमायनो बा नोङो माने सोरनो सावरायनो गेलेनो रंजानो बेबायदि आरो आरो लोगोरि होनबा नोङो माने जिउनि थाखाय नों माने मोजां लोगो बेखौ सायख'नानै लानांगौ मानेखि जुदि नोंनि लो गोरियानो मोजां नङाबा नों माने नोंनाव खैफोदबो जानो हागौ मानेखि बेबायदि थायोना सोरबा माने लोगोआनो लोगोखौ जायो आरो मानेखि जुदि नोंनि लोगोरियानो मोजां नङाब्ला बेयो नोंखौ माबोरै माने बेफोरनि समाव नोंखौ माबोरै बियो हेफाजाब होनो बेबायदि आरो नों जुदि बेसेबा मा गिदिर खैफोदाव माब्लाबा जुदि बोरिफ्रा गोग्लैफङोब्ला माने मोजां लोगोोबाथाय बियो नोंखौ माने रैखा खालामनो थाखाय माने बियो गावनि माने जुदि मोजां लोगोथारबा बे माने गावनि जिउखौ बा गावनि गाव गावनि फारसे साननाय नङा आरो बियो माने लोगोखौ रैखा खालामनो थाखाय बे बांसिन सानगोन माने खि बेयो बेखौ माने बेखौनो लोगोरि सानो नालाय बेखौनो मोजां माने गावनि आंगो लोगोसे सानो नालाय बेयो गावनि फारसे माने आं जुदि बेखौ रैखा खालामोब्ला बेबायदि जागोन माने बेबादि होननानै बेयो माने गारनानै खारनाय नङा आरो आरो बेबादिनो जुदि नोंनि ओ लोगोरिया मोजां नङाब्ला बेयो माने ओ गावनि लोगोखौ माने सोरनिबा सिगाङाव फानदायनानै माने खैफोदावबो खोख्लैनो हागौ बेबायदि आरो माने गावहा जुदि बबेबा मोनसे खैफोदाव बोरैबा मोनसे माने गोग्लैफङो गोग्लैफ्लाङोब्ला बेयो माने लोगोखौ फानदायनानै माने आं नङा बेसो बेफोरबादि होननानै माने बे बै लोगोखौ माने फानदायनानै खैफोदाव खग्लैनो हागौ आरो बेखायनो माने जोङो माने सांग्रां जानाया मोजां माने खायफा बेबायाददि थायोदि ओ माने लोगोरिब्लाबो माने मोजां बादि माने सायाव मोजांफ्रा देखायो नाथाय सिङाव माने बेबायदि नङा बेबायदि लोगोबो थायो आरो माने गासैबोथ' माने ओ गासिबो माने सायावनो गाज्रि देखायो बेबादिथ' जाया नालाय माने खायफा बा माने सुबुङा माने लोगो दैथारब्लाबो माने नों जो माने नोंनि सिगाङावल' मोजां बा नोंनि सिं सिं बेयो माने माबा माबि बुंखुमायो बा माने नोंखौ गुबुननि सिगाङाव माने नोंनि फारसे माने गाज्रि बा नंखाय बाथ्रा माने एरनो ह बेफोरबायदि लोगो थायो आरो खायसे खायसे बेफोर बायदि माने लोगोआ जोंनि थाखाय माने मोजां नङा आरो बेफोरो मालाबा माने खैफोदाव माने जोंखौ खग्लैनो हागौ बेखायनो माने जोङो ओ सानैहयै माने मोजां लोगोखौ बासिनानै लानांगौ आरो जुदि नोंनि लोगोआनो मोजां नङाब्लालाय माने नोंनि लोगोरि जानायनि माने जेबो ओंथियानो गैया माने नों बेबायदि बुंनांगोन सुथुरासो साबसिन होननानै बुंनांगोन मानेखि माने सुथुरा माने सोरबा सुथुरा बेबायदि थायोदि नोंजों सुथुरबाबो माने नोंखौ माने इमान माने गुबुननि सायाव फानलायबाय थाया बा न'खौ माने खैफोदाव खोख्लैनो नाजाया बेबायदि सुथुरबो थानो हागौ आरो नाथाय ओ माने जुदि नोंनि लोगोरिया एसेबां माने माने गाज्रि गाज्रिब्ला माने नोंखौ माने ओ एसेबो माने रैखाखौनो खालामनो नाजायाबा नोंखौ माने गुबुननि सिगाङाव फान्दायबाय थायोबा नोंखौ माने खैफोदाव खोख्लैनो नाजायो बिदिब्ला माने बै सुथुरासो साबसिन बे बायदि जायो आरो बेनिखायनो माने लोगोखौ नोङो माने सानैहयै माने जुदि नोंजों सायाव मोजां देखायो बेबायदि साननानै माने औ आंनि लोगोरिया माने मोजाङानो आंनि आंगो बेबायदि साननानै थायोब्ला जानाय नङा मानेखि ओ फारसेनिफ्राय मिथिनांगोन आरो नोङो मानेखि गोबां सुबुङानो बेबायदि थायोदि सायावल' मोजां सिङाव गाज्रि बेबायदि माने जों गोबां नुनो मोनो बेखायनो सांग्रां जानांगौ आरो दा नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथांनि मिथिनायखिनिखौ
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लोगो दैया उन्दैनिफ्राय लोगो मोननाय जायजों नोङो गासैखौबो सेयार खालामनो हायो। ओ जायजों नोङो इमसनेलि कानेक्टेत
औ
औ दा जोङो जेनेबा जाय बाथ्राफोरखौ जों पेरेन्स जों सेयार खालामनो हाया बेखौ जोङो माखासे लोगोजों सेयार खालामनो हायो आरो ओमफ्रायो बियो जोंखौ लोगोआ मोजांब्ला जोंखौ इमसनेलि सापर्ट खालामगोन जोंनि ओ खुसियाव खुसियाव रंजाफागोन जोंजों आरो जोंनि दुखुआव जोंजों गाबफागोन। बिबायदि आरो ओ सासे मोजां लोगोआ नोंखौ नोंनि लाइफनि गल खौ थिग खालामनायाव हेफाजाब खालामगोन आरो नोंखौ ओं नों नोंनि ओ खैफोदाव नोंखौ हेफाजाब होफैगोन।
औ
आरो ओ लोगोजों लोगो फोथायलायनाय थानांगोन आरो अननायबो थानांगोन होनब्लासो बियो लोगोरि जागोन
औ
औ आरो अनेस्टि माने ओ नंगौखौ नंगौ जेनेबा मोजां गाज्रि फाराग पि इफोरखौ देखायनानै होनांगोन गाज्रि गाज्रि खामानियाव ओ जेनेबा इनफ्लयेन्स खालामोना सासे लोगोआ
औ
ओ सासे लोगोआ गाज्रिब्ला नोंबो गाज्रि जाफानो हायो आरो बिदि सासे लोगोया मोजांबा नोंबो मोजां जाफानो जेनेबा ओ सिगारेट सोबनायखौनो सानानै लादो जेनेबा नोंनि लोगोआ सिकारेट सोबबाय बायोबा नोंबोथ' गाज्रि आखु सोलोंगोना बे लोगोनिफ्राय नोंबो सोबनो हमगोन। ओ बिफोरबायदिया गाज्रि इनफ्लुयेन्स लायदों आरो जेनेबा मोजां मोजां होनोब्ला ओ नोंनि सासे लोगोया बिराद हादईअवाक हादईअवाककिं जेनेबा बिराद फरायो बि बि बिजों लोगोसे ओ स्पर्टसफोरावबो मोजां होनबा नोङो बेखौ नायनानै नोंबो गोसो जायो। जागोनानो इसे आंबो इदि खालामनांगोन आंबो फरायनायाव मोजां जानांगोन ओ नाजानांगोन इफोरबायदि साननाया फैयो आरो उम ओम ओमफ्रायनो जोंनि जिउआव फ्रेन्डसिपा बिराद इम्परटेन्ट रल फिल खालामो आरो ओ जोंनि ओ जोंखौ ओ जों जेबा जेब्ला जोंखौ रावबो बुजिया होनब्ला जोङो ओ जोंनि लोगोआनो बुजियो ओमफ्राय ओ जोङो ओ बाथ्राफोरखौ सेयार खालामनो हायाबाबो पेरेन्टसफोरनो जोंनि लोगोजों सेयार खालामनो हायो आरो ओ बेखौ बिसोर मोजां लोगोबाथ बुजिगोन नोंखौ गाज्रि लोगोबा नोंखौ जाज खालामगोन आरो बे बिबदि बिदि होननानै ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ जोंखौ जों जिबायदि सासे लोगोआ जोंखौ गनायनानै लागोन आरो बेयो जुदि मोजांबा जोंखौ ओ जाज खालामा लासिनो ओम ओमफ्रायो अनलायनाय थानांगोन आरो ओ लोगोरि साबै ओमफ्राय ओ बुजिलायनांगोन गावजों गाव
दा माने नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदो दे माने नोंथाङा ओ नोंथांनि लाइफआव माने मोजां लोगोरि माने दङो ना गैया बेबायदि आरो बेखौ आं मिथिनो लुगैदों आरो माने
आंहाथ ओ स्कुलफ्राव जेनेबा आङो स्कुलफोरा सोलायबाय थानाय जायो नालाय इदिथ उन्दैनिफ्रायनो लोगो इदि इदि गैया आरो आंहा ओमफ्राय होमब्लाबो आङो दा जेनेबा ओइच एस टाइमाव आङो स्कुलनिफ्राय सासे दङ ओमफ्राय आंना बिदिनो बारा लोगो जायालै सासे स्कुल निफ्राय सासे दङ ओमफ्राय ओइस एस निफ्राय सासे ओमफ्राय दा कलेजाव सासे इदि इदिनो सासे सासेल लोगो जायो आंना ओमफाय आं मोजां मोनो आरो बिदिजोंनो सासेखौनो
माने बिबायदि थायो आरो लोगोफोरनि बिथिं वबो माने लोगोफोरनि गेजेरावबो माने जोंहा बिदि थायोदि जोङो माने ओ सासेजोल माने इमसनेल कानेक्ट टेट आरो बे माने जोंनि जेखियानो थासारि औ ओ जेखियानो थासारि जोंनाव सोमजिया मानो बियो माने जोंजों थाफायो माने माखासे ओ माने लोगोफोर थायो जे बिसोरो माने औ जोंनि थाखाय खाय माने ओ मोजां लोगो नाथाय बेखौ बेसोर माने जोङो खैफोदनि समाव माने बिसोरखौ जोङो माने नांगौबाबो मोना बेबायदि जायो आरो मोजां लोगोबाबो माने नोंजों मोजांल' नाथाय खैफोदनि समाव बिसोरो रैखा खालामनो थाखाय बिसोरो ओंखार बोआ बेबायदि थायो आरो नाथाय ओ जाय नोंनि माने आंगो लोगो बा लोगोरि बेयो माने जोंखौ माने हेफाजाब खालामो आरो बे खैफोदनि समाव नोंखौ माने गारनानै थाङा बेसो जाहैबाय माने जोंनि मोजां लोगो आरो माने अ बेखौसो माने जोङो मोजां लोगो होननानै बुंगोन मानिखि खैफोदनि समाव जुदि जोंखौ मददखौनो खालामनो हायाब्ला बियो जोंखौ जुदि ओ जों खैफोदाव गोग्लैबाय बेयाव बेयो गारनानै खारोब्ला बेलाय मान थो माने मोजां लोगो मारैथो मोजां लोगो जानो बेलाय बेबायदि आरो माने ओम मोजां लोगोब्लाबो माने खैफोदाव बियो मदद खालामनो हाया आरो बा ओंखारबोआ बेयो माने बारा एसेबां जों माने मा होनो बेसेन गो बेसेन होआ आरो जोंखौ माने थाब था थायाबा था माने बेबादि दोननाय जागोन आरो माने मोजां जां लोगोआथ माने गाज्रि मोनगोन बा माने ओ हेफाजाब होआबा मा साननांगौ बेफोरबायदि साननानै माने बेयो मदद होनो थाखाय जोंनि खाथियाव फैयो माने ओंखारबोयो आरो बेयो जोंखौ माने नागारनानै माने नुयि बायदि जाफ्लानानै बियो थाङा आरो बेबायदि आरो माबाफोर नांगौ जायोब्ला बा